नोंथाङा खोनादोंना?
औ खोनादों नोंथाङा खोनादों ना?
औ औ खोनादों नोंथां नोंथाङा दा मा खालामबाय दङ'?
औ नोंथां आं एसे बेरेफुंजानि ओ जा जोंनि खाथिनि लामाया माने आं थाबायगासिनो आरोना नोंथां दुब्लिफोर
औ औ औ गिबि गिबियावनो नोंथांनिसि सिम गोजोन फुंबिलि
औ नोंथां बो गोजों फुंनि
उम नोंथांजों मोनसे बाथ्रासो रायलायनो नागिरदोंमोन नोंथाङा सम होनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां।
अ नोंथांजों आं ओ आबादनि बागैसो एसे सावरायनो सानदोंमोन नोंथाङा सम होनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां हागोन।
दा जोंनि दैज्लां ओनसोलाव दा बुंनो थाङोब्ला मा नङा होनबा।
औ नंगौ।
जों दा माइ आबादखौ बियावनो बस्था बस्थायाव सोना लाग्रोयो।
औ नंगौ।
बेनि उनाव बस्थायाव सोनालाग्रोना बिखौ दैखरनि दैयाव सोमनानै दोनो साननै सानथामसो।
औ नोंगौ।
उम बेनि उनाव बेखौ आरो बेखौ सोमखांनायनि उनाव साननै सानथामनि उनाव बेखौ बोखांनानै ओ जोंनि जा गोरान जायगा दं बे गोरान जायगायाव दैखांनानै बेखौ फेनस्रा नानै दोननाय जायो जाहाथे बे जाहाथे बे माइनिफ्राय मोजाङै गाजा ओंखारबोयो आरो बे गाजा ओंखारबोनाय आरो बे गाजा ओंखारबोनायनि उनाव जोंनि दुब्लि फोथाराव दुब्लि फोथारखौ मोजाङै फोमोननानै बेयाव बे माइखौ फोनाय जायो।
औ
आ-आरो बे आरो बे गाजा बेरनाय माइयानो लासै लासैनो खोथियासिम सोलायो लो-लोगोसे लोगोसे जोंनि ओनसोलाव जाहाथे खोथियाखौ जाया बेनि थाखाय ओ औवानि बेरा हेबनानै बेनि सोरगिदिं बेरा होनाय जायो आरो ना जाहा थे मोसौ जाहाथे मोसौ बोरमा बायदि बायदिया बे खोथियाखौ जाया आरोना।
औ
जुदि खोथियाखौ जायो अब्ला बे माइआ गायनायनि गायनायनि थासारियाव थानाय नङा आरोना।
औ नंगौ थारैनो
ओ बेराखौ होखांनायनि उनाव बेयो लासै लासैनो ओ जिबा दिन नैजि दिन बा नैजिबा दिनालागै बेखौ दोननाय जायो जाहाथे बेयो गायनाय थासारिसिम गोजौ जाहैयोना आरोना
औ नंगौ औ औ औ
आरो बे गोजौ जाखांनायनि उनाव ओ जोङो मानसि खामला लगायनानै बेखौ फुनाय जायो।
औ
आरो बेखौ फुननानै ओ खोथिया आखा खानाय जायो आरो ना
औ
खोथिया आखा खाखांनायनि उनाव दा जाद जि जुन जुलाइ बेबायदि समाव गोबां अ अखा हायो नालाय दैलां बोथोराव जोंनि ओनसोलाव अखा हाखांनायनि उनाव दुब्लि फोथारखौ गासै खौबो ट्रेक्टरजों हालेवो आरोना।
हालेवखांनायनि उनाव बेयाव बे खोथियाखौ गायो।
औ नंगौ।
आरो गोबां ओ सिख्ला बुरैफोरा आइजोफोरा दुब्लियाव थांनानै बे माइखौ गायहैयो आरोना।
औ नंगौ नंगौ।
आरो बे माइफोरा गोबां रोखोमनि थायो जेरै रन्जित मासुरि अन्जना बायदि बायदि जोसा माइब्रा बेबाय बेबायदि थायोना आरो उम लोगोसे बे माइनि माइनि मादाव जोसा माइब्राया बांसिन ओ जोंनि थाखाय बेसेन गोसासिन आरोना
औ नंगौ थारैनो सैथो।
आरो बे बेसे ओ बेनिखायनो बे जोसा माइब्राखौ बांसिनै गायनाय जायो आरोना।
औ नंगौ
आरो बेखौ बेखौ गायखांनायनि उनाव बेखौ
औ
मोजाङै जोथोन लाखिनाय जायो आरोना जाहाथे बेस बेयाव दुब्लियाव दै थायो मोजाङै बेनिखायनो हलिफोरखौ मोजाङै खोनानै दोनो आरोना जाहाथे दै थायो
औ नंगौ
लोगोसे बेनि सोरगिदिं ओ बेराबो होनाय जायो जाहाथे मोसौ बोरमाया बेखौ जानो हाया।
औ थारैनो
नोंथांनि ओनसोलाव दा दाबायदि समाव माइ गायनाय थासारिया माबायदि नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोनना? होनो हागोन नामा
औ हागोन नोंथां नोंथाङा जाखिनि फोरमायलांबाय माइ गायनायनि बागै बा माइखौ माबायदि गायनांगौ माबे माइआ बांसिन बेसेन गोनां बेनि सायाव दा जा फोरमायलांबाय दा जोंनि ओनसोलावथ' माइ आबादनिया दा थासारि सोमजिनाय होनना बुङोब्लाथाय जोंनिया माने गासिबो माइ गाय खांफ्राम जोब्बायानो आरोना नोंथां।
औ
औ सोरबा सोरबाल'सो खाफा न'फा न'निफोरा माने दंबावो आरो इसोरनाबो बांद्राय गैला ओ जायनाखि बिगाब्रै बिगाबाफोर दङ बिसोरना माने दब्लायसे दब्लायनिफोरल'सो दङ होननायखौ आं नुनो मोनदों आरो ना गावनि बि
औ औ
औ थिग बेबायदिनो आङो बुंनो थाङोब्ला जोंनिया नै माबाय थासारि सोमजिदों होनना बुङोब्लाथाय जोंनि जिथुनोखि आमथिसुवा होनना बुङो ओ जाय जायना जुदि जाय जायहा आमथिसुवानि सिगांनो माने गायदोंमोन बिस्रा माने आमथिसुवानि ओ सानसे बा सानसे बा साननैनि उनावनो ओ हाल उथिदोंमोन आरोना नोंथां
औ औ
आरो थासारि सोमजिदों होनना बुङोब्लाथाय जोंनि जिथुनोखि ओ नै दाख्लै सान्देथ' ओ जोबोद सान्दुं गोसामोन नालाय नोंथां
औ
औ बेनि जाहोनाव माने ओ जिथुनोखि माइ गायनाय बा खोथिया फुनाय बा आ आबादाव जायखिजाया आबादारि बा आबाद मावनायफोरा माने जेबां खस्थ' मोनो नोंथां ओ जेरैहाय माइ गायनो थांबोला जेराव दै बुरजा दं दैयाव गानो हायि हायि थासारि सोमजिमोन आरो नोंथां औ थिग बेबायदिनो बेनि उनावहाय खैथाबोला आरो गुदुङाव माने ओ थानो हाया दै गुदुं जाबाथ' जोङो थानो हाखाया जिहेथु ओ दै गु दुङाव माने आथें आखाइ खामलांजोबनाय जादोंमोन आरो नोंथां बेनि थाखायनो गोबां खस्थ' जानायखौ जों नुनो मोनदोंमोन आरो लोगोसेनो जोङो जोंनि आथिखालावथ' आगोलनि रोखम मोसौजों हाल एवनायखौ जों नुनो मोनला आरोना नोंथां
औ औ
बायदिसिना मेचिं ट्रेक्टर्रेटर ट्रेक्टरानो फिसा ट्रेक्टर बा ट्रेक्टर ओंखारदों नालाय बे मोननैजोंनो हाल एवनायखौ जों जों नुनो मोन आरो नोंथां बेनि उनावहाय सोरबा आसा फैयो जिहेथु खै खैथया फैयो मानसिफोरा माने सोरबा सोरबा आस्रा सारो आरो नोंथां आस्रा सारो जोंनि गामियावहाय बा जोंनि ओनसोलाव आइयाबो गोबां रोखोमथिै नोंथाङा बुंलांखादों जिहेथु जेनेबा मासुरि माइब्रा जोसा बंग' बन्दु बायदि रोखोमनि माइखौ जों नुनो मोनो आरो ना नोंथां दा नोंथाङाथ' माइ गायनायनि बागै फोरमायलांबाय औ
औ दा दा बेनि गेजेरावनो नोंथांखौ नोंथांखौ आं मोनसे बाथ्रा बुंनो सानगोन आरोना
औ नोंथां
दा नोंथाङाथ' बुंदों दा दा आथिखाल ओनसोलाव बायदिसिना ट्रेक्टर गिदिर ट्रेक्टर फिसा ट्रेक्टर बेबायदि बाहायो आरोना दा सिगांनि समफोराव जोङो नुनो मोनो दि फुंनि समावनो जा सारिथा फासथा फुंनि ब्रै रिंगा बा रिंगायावनो सिखारनानै फुङावनो सिखारनानै ओम बोराय बोराय बैसोनि सुबुंफोरा फाफ्लियाव नांगोल हमनानै मोसौ हालिखौ लानानै ओंखारलाङोमोन आरोना
औ
ओंखारलांनायनि उनाव दुब्लियाव थांनानै दुब्लिखौ मोजाङै मोनोमोन आरोना जाहाथे मोजाङै माइआ जायो बेनि उनाव फुं जानाय लोगो लोगो बिनो बेनि जा आइजो आइजोआ बे बोराइनि थाखाय साहा फुदुंनानै लाङो लोगोसे हुगुमा फि फिथा सावनानै लाङो फुंनि फुंनि जा साहा दं बेखौ लाङो आरोना बे गावनि हौवानि
औ
लानानै थांनानै बे जा गावनि हौवा दं बेनो होयो आरोना आरो सानैजों रुजु रुमुयो साहाखौ मोजाङै लोङो आरोना फुंनि समाव
औ नंगौ
लोंनानै दा आथिखालनि समाव बुंनो थाङोब्ला बेबायदि थासारिया एसे खम नुनो मोनदों आरो ना
औ नुनो मोनलानो माने न'फा न'नियाल'सो मोसौजों हालि एनायखौ जों नुनो मोनो आरोना नोंथां
बेनि अनगायैबो जों बुंनो थाङोब्ला दा बाय दि आथिखाल ओनसोलाव बायदि टेक ट्रेक्टर गिदिर ट्रेक्टर फिसा ट्रेक्टर बाहायनो हमदोंसै बेनि जाहोनाव दुब्लियाव गोबां ट्रेक्टर गिदिरनिफ्राय ओंखारनाय थाव डिजेल बेबायदि बेसादफोरा गोबां दुब्लिखौ खहा खालामदों आरोना बेनि जा बेनि जाहोनावनो माइ बायदि फसला गोबां गासै फ्रि जानो हमदोंसै आरोना
औ
बेनि जाहोनावनो माइ आबादफोराबो लासै लासैनो गाज्रिनि सायाव गाज्रि जालांनो हमदोसै
औ
आरो बेनि जाउनावनो बे ज जानायनि जाहोनावनो गोबां सुबुङा बेरा बेराम नि आंखाालाव भुगिनो हमदोंसै। दा बेनिखायनो बेखौ संरैखा बा बेनि फारसे नोजोर लाखिनाया जोबोर गोनांथि आरोना नङाब्ला सानफा एफा गोबाङैनो बे बेराम जालांनो हमगोन आरो ना सुबुंफोरा
औ नंगौथ' ओरैनो सैथो खोथा
औ औ लोगोसे बेबायदि रुजु रुमु थांना थानायनि मोनसे जा थासारि बेयो दानि जुगाव लासै लासैनो जोबलांनो हमदोंसो आरोना सिगां समनिख्रुइ दाबायदि दाबायदि थासारियाव नायनो थाङोब्ला एसे फारागथि फारागथिया नुजानो हमदों आरो ना एसे नङा गोबाङानो फारागथि नुजादों आरो ना
औ नंगौ।
औ। नोंथाङा बेनि बेनि बागैथ' गोबां बाथ्रा बुंबायानो आबादनि बागै
औ।
दा बेनिखायनो जोंनि दा दैलां बोथोराव माइ आबादानो गोबां गोनांथि आरो ना
औ नंगौ थारैनो
दा जोंनि समाबो सफायबाय दा औ औ। नोंथांनिसिम गोजोननाय नोंथांनिसिम गोजोननाय थ गोजोननाय थाहैबाय आरो ना।
औ नोंथां नोंथांसेबो रोजा रोजा गोजोननाय थाबाय नोंथाङा जा फुंनि समाव आंखौ कल खालामनानै मोजाङै रायज्लायबाय बा मोजाङै सम होबाय। बेनि थाखाय नोंथांसिम ग रोजा रोजा गोजोननाय थाबाय न
थों गोजोन्थों नोंथांनिसिम गोजोन फुंबिलि